थां खोनादोंना? हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ओ बे समाव नोंथांजों दसे सावरायनो होननानै ओ बेयबादि सम दिहुननाय जादों नोंथाङा बे समाव
औ नोंथां आङो दासान्दि ओ जेबो खामानि गैथ'आ ओ दा आङो आरामावनो दंथ'यो।
औ। ओ अब्ला जोङो दिनै सावरायनो नागिरदों मिथिंगानि सायाव ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ। जों मिथिंगा बिखायावनो थायो हिसाबै जोङो मिथिंगा होननानै होनोब्ला मिथिखायो जों मिथिंगाया जाहैबाय बेबायदिनो बिफां -लाइफां, समायना- रमायना, दाउसेन -दाउला जिब -जुनारजों बुंफबनाय बे मोनसे समायना मिथिंगा ओ बेनि सोमोन्दै दिनै जोङो सावरायनो नागिरदों ओ मिथिंगायाव बेबायदि मा मा माया जोंनि मिथिंगाखौ समाय होयो बा ओ माखौ लानानै जोंनि मिथिंगाया समायखांदों अब्ला नोंथाङा बे समावहाय बेबायदि मिथिंगानि सोमोन्दै सुंद'ओ फोरमायनो हागोन?
औ नोंथां फोरमायगोन आङो ओ ओ जोंनि बिथि ओ जोंनि मिथिंगायाव ओ सानथ्र' हायै ओ दैमा-दैसा, हाजो-हाला ओ बिलो-बिलोमा, बिफां-लाइफां जों बुंफबनाय। ओ बिनि गेजेराव जोंनि आसामाबो ओ मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा।
सानस हायै मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दङ।
सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि रानिया आसामानो होनजागोन नोंथां। मिथिंगानि गुवार बिखायाव गाननाय बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों मै मोसा मैदेर सियाल सैमा बेफोरनो आरो। फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि जोंहा आसामनि बिखायाव सानथ्र' हायै बेसेन गोसा। दा माखासे दंफांफोर दङ बेफोरनो जाबाय जोंहा साल दंफां सनालु गाम्बारि सिगुन दिथासाब खोदोम मदेल बायदि बायदिजों सोगोरो आरो। बेफोर बेफोरखौ न' लुनाय दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां दुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो।
बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जों आइजें आइला आइला फाननानै
गोबां रां खामायनो हायो आरो। सोमलि दंफांजों जोंहा सलाय खाथि बानायो होननानै मिथियो। औवाजों लेखा बिलाइ बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो। जोंहा मिथिंगायाव गोबां दाउफोर दङ बेनि गेजेराव दावराइ दावमासार दाव बाथ' दाव, धनेस दाव मैना दाउथु, दाउ देग्ला, दाउ दाबां, हांसो बायदि जासिनि दाउ मोनो आरो। आ बेनि गेजेराव जोंहा मुंदांखासिन आसामनि जुनार जुनारानो जादों थसेल' गं गोनां गान्दा
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा मैदेर मैदेरनिफ्राय हाथाइखौ मैदेरनि हाथाइखौ गानग्रा गहेनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथियो। ओ जोंनि मिथि ओ दैमा दैसा दङ ओ बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव ओ गोबां। रोखोमनि ना मोननाय जायो। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो। आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैखौ जोङो दै दैमाफोरनि दैखौ जों दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो होनना मिथियो नोंथां। जोंहा मिथिंगायाव गारि मटर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोंहा जोंनि आसामावनो मोननाय जायो होनना जोङो मिथियो आरो। ओ बे मिथिंगानि सायाव नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा बेबादिनो बुंलांबाय मिथिंगायाव गोबां बेबायदि ओ बेसेन गोनां जिब जुनार दावउमा दाउ सा बिफां लाइफां दैमा दैसा दङ होननानै जों बे मिथिंगायावहा ओ थानानै जों माबायदि जिउ खुं दं मिथिंगानि मुवा बेसादफोरखौ लानानै जों माबायदि बाहायदों बेनि सोमोन्दै आङो बुंनो। ओ सानबाय ओ नोंथाङा बेबायदिनो बुंलांबाय औवानिफ्राय बेबायदि बहि बानायनाय जायो नंगौ औवानिफ्राय बेबायदि बहिफोरखो लेखाफोरखो बनायनायनि थाखाय दिनै जोङो बेबादि मिथिंगानि थाख बिदिनो दिनै जोङो बेबायदि मोनसे मोजां ओ बेबायदि खाबुखौ मोनदों। जेराव जोङो जोंनि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बेबायदि बहिफोर दिहुननानै बा बिजाबफोर बेयाव लिरखांनानै बेनिफ्राय जोङो लिरनानै बा बेनिफ्राय फरायनानै गोबां बेबायदि सोलोंथाइ फोरखो मोननो हादों जायनि जाहोनाव जोङो बेबायदि गोबां गियानफोरखौ मोननो हादों। बेनिखाय जोङो मिथिंगाखौ बेबायदि जोङो मिथिंगा बिखायाव थानायखाय जों मिथिंगाखौ खौनो बेबादि ओ मोजाङै सिबिनो रोंनांगोन बा जोङो मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो बेनि अनगायै नोंथाङा बुंबावदोंमोन बेबायदि सोमलि बिफांनिफ्राय बेबायदि सलाय खाथि दिहुननाय जायो होननानै। नोंगौ सोमलि बि बिफांनिफ्राय बेबायदि सलाय खाथिफोरखौ दिहुननाय जायो जायनि जाहोनावहा जोंनो लागै बेबायदि अर सुनायाव जों जि ओंखाम ओंख्रि संनाय बा बेबायदिनो दै फुदुंनाय बायदि बायदि खामानियाव जोंनो अरखो नांगौ जायो बेनिखाय बे अरखो सुनो थाखाय बेबादि बिफांनिफ्राय जि बानायनाय सलाय खाथि बियो जोंनि थाखाय गोरलै जाबोदों गोरलै खालामनानै होदों बे बिफांफोरनि थाखाय बिफांफोरनि थाखाय बा बिफांनिफ्राय बनायनाय सलाय खाथिनि थाखाय ओ दिनै जोङो बेबायदि अरफोरखौ गोरलैयैनो सुखांनो हादों नङाब्ला जों नायोब्ला गोदोनि समावहा गोदोनि जि आबै आबौ बा आजै आजौफोराबो मिथिंगा बिखायाव थायोमोन। बेबादिनो बिथांमोना बेबायदि खाबुखौ मोननो हायाखैमोन नाथाय बिथांमोना बेबायदि अन्थाइफोरजों बेबायदि अरफोरखौ सुनांगौ जादोंमोन जानो हागौ गोबां बेबायदि खस्थ'फोरखौ बिथांमोना खालामनो गोनां जादोंमोन। मोन नाथाय दिनै दानि बे मुगायाव मिथिंगानि गेजेरजों बा जोङो बेबायदि जौगाबोनाय हादरनि गेजेरजों सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बेबायदि गोबां जोंनि जिउ खुंनायावहा मिथिंगाखौ लानानै जिउ खुंनाया जोंनि थाखाय जोबोर ओ गोरलै जादों आरो बेबादि जोंनि गारि मथर सालायनो थाखै जोंनि आसामावनो बेबादि था थावप पेट्रल डिजेल ओ केरासिन बेबादि गोबां थावफोरखो जोङो मोननो ह हायो होनानै नोंथाङा बुंदों ओ बेखौबो जोङो बु ओ सैथो बेख खौबो जोङो बुंनो नांगोन जे ओ दिनै ओ जोंनि बेबादि जिउ खुंनाया ओ गोरलैनिख्रुइ गोरलै जाबोगासिनो जोङो गोदोनि समावहा नायोब्ला जों नुनो मोनगोन गोदोनि समावबो मिथिंगा बिक खायावनो ज गोदोनि सुबुंफोराबो मिथिंगा बिखायावनो जिउ खुङोमोन आरो ओ दानि सुबुं फोरबा जोंबो ओ बे मिथिंगायावनो थानानै जिउ खुङो। नाथाय ओ बेनि फारागखो नायोब्ला जों नुनो मोनगोन गोदोनि समाव गोदोनि सुबुंफोरा बेबादि सोलों थाय गैयिनि थाखाय बेबादि मिथिंगायाव थानाय मुवा बेसादफोरखो बिथांमोना बाहाय नो रोङाखैमोन आरो बेजों बिथांमोना बेबादि ओ माबायदि बाहायोब्ला उम्म मा खालामनांगौ माबायदि बाहायनानै जोंनि जिउ खुंनायखो गोरलै खालामनांगौ बेखो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिनि थाखाय बिथांमोना ओ हान्थिनो थाखैबो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोलाव बेबादि लामाफोर थाबायनानै हान्थिलांना नांगौ जादोंमोन नाथायब्ला दायो ओ बे मुगायाव जोंनि ओ हादोरफोरावहा जोंनि बे आसामावबो बेबादि मिथिंगानि सायावनो सोनार नानै जों मिथिंगानि बेबादि सम्पदफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिउ खुंनायखो गोरलै खालामदों। बेबादि गारि मटरफोर दिहुननानै पेट्रल डिजेलफोर बाहायनानै बेबादि जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो थाखै जोंनि इथाखै गोरलै जादों बा जोङो ओ समखौ रैखा खालामनो हादों इसे समनि सम समनि गेजेरावनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहा हान्थिनो हादों ओ दायो आरो नों थाङा बेबादिनो जोंनि गेजेराव गोबां बेबादि दावमा दाउसाफोरनिबो मुं लाबोदों दिनै ओ जोङो मिथिंगाखो समायहोनो थाखाय जोंनि उम मिथिंगा बिखायाव बेबायद दि दावमा दाउसा जिब जुनारफोरा बेबादि थानांगौ बा जोङो बेख खो रैखा खालामनाया जों सुबुं माहारिनि थाखै मोनसे बिबान ओ जेराव जोङो ओ दायो नायनो था थाङोब्ला दिनै जोंनि मिथिंगाया बेबादि जोबस्रांलांनायनि लामायाव थांगासिनो। ओ दिनै गोबां मानसिफोरा बेबादि दावमा दाउसाफोरख खो ओ सिथारो बा गावथारो बेखो गावथारनानै बेबायदि जायो आरो ओ बेबादिनो जिब जुनारफोरखौबो बेबादि हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रां स्रांनायनि थाखाय दिनै ओ जिब जुनारफोरहा बेबादि थानो थाखाय जायगा गैया जादों एबा न' गैया जादों बेनि थाखाय जोङो बेबादि गेदेर गेदेर अरनबारिफोरखो ओ फोजोबस्राङा लासे बिसोरनि थाखाय थानो जायगा जोङो थाम थिम खालामनानै ओ होनो नांगोन दिनै जुदि मिथिं नायावहा बेबादिनो जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरा जुदि जोबस्रांलाङोब्ला बि इयो बेबायदि मोनसे समायना मिथिंगा जानाय नङा‌ ओ मोनसे उम
औ
बेबादि ओ समायना नङै बा बेबादि ओ गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेंनाय मिथिंगा जागोन जेराव बिफां लाइफांबो गैयाब्ला दावमा दाउसाबो गैयाब्ला जोंनि मिथिंगाया समायनाय नङा आरो जोंनि जिउ खुंनाया बेबादि मोनसे ओ दुंहाव थासारि सोमजिगोन ओ जों दानि समाव जों नायोब्ला थाङाबो मिथिखाग गौ जोंनि ओ बुहुमा बेबादि बेसां बेबादि दुंखावनाय थासारियावहा सोलि इगासिनो दिनै गोबां मानसिफोरा बेबादि अर रनबारिफोरखो फोजोबस्रांदों न'फोर लुदों ओ बिल्दिंफोर बानायदों बिफां लाइफां फोरखो दानफायदों ओ बेनि सोलायै जोङो माबा मोनसे ओ बेबायदि मुवाफोरखौ बाहायनांगोन जाय मुवाफोरा ओ गोदानै बाहायफिनजायोबा बेखौनो बेबादि गोदान मोनसे महर होनानै बाहायफिनजानाय बेबादि मुवाफोरखो जोङो बाहायनांगोन जाहाटे मिथिंगाया जेम बिफ बायदि जोबस्रां लाङा आरो जोङो जोंनि बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोर गासैखौबो रैखाथि होनांगोन अब्लासो जोंनि मिथिंगाय या बेबादि थांनानै थागोन आरो जोंबो मिथिंगानि सायावहा ओ जोबजास सिम जोबनाय समसिम बेबायदि ओ जोङो सोनारनानै थानो हागोन। ओ अब्ला बे समाव ओ नोंथाङा बुंनो हागोन
औ ओ जोङो बुंनो हाबाव हायो। ओ जों सुबुं माहारिया ओ मिथिंगायावनो थायो आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन ओ लानानैसो थांनानै दङ।
ओ बिफां लाइफां लाइफां गैयाब्ला जोङो ओ सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया आरो नोंथाङानो बुंलांबाय ओज जिब जुनार जिब जुनारा जादों मोनसे सम्पद। ओ जिब जुनार बुथारोब्ला जोंहा ओ सरखारनि सुथुर जायो। ओ जों बुंनो हाबावो ओ जोंहा आसामाव जोबोर ओ जोबोर दैबाना जायो। आरो बे दै बा बा बाना जानायजों ओ सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो। ओ जाहोनाव ओ
हामबाय होनदों आदा हामबाय होनदों नोंथांखौ ओ दायो जोङो जोंनि जिम मिथिंगानि बागै सावरायबाय बेखो बे समावनो दोन्थ'नो होननानै आं सानबाय
औ आंबो नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों